हेलौ!
औ
उम खोनादों ना लोगो?
औ खोनादों खोनादों।
ह ह गोजोन फुंबिलि लोगो-लोगो गोजोन फुंबिलि
औ औ औ दा आं ओरैनो दं नोंथांनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामब्लाय
गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिम। ओ ओमफ्राय दा ओरैनो मा खालामदों नोंथाङा? हो?
ब
दङो दङो
म आंगा
ए ओं ओं
खोनादों ना
ओहह माने मोजां खोनाफैयाखै आरो थाबथाब थाबथा खोनादों नै मोजां खोनायाखै।
ओमफाय नोंथाङा मा खालामगासिनो
नै आंबो नवावनो दङ माने सानजौफुनि जानो थाखाय ओंखाम जानो थाखाय मैगं हागासिनो आं नै ओंख्रि सङो आरो आलु मैगं
मा मैगं हा
गं हागासिनो आं लोगो
अ अ अ
सान सानजौफुनि जानायनि ओंख्रि बानायनो थाखाय थियारि खालामगासि गारोखि
उम
आमबोनै दासो खंदों बानलु बाथोनजों
आंबो जाखांबाय जानाया
फुंनिखौ आरोखि
फुंनिओंखामखौ आवबो जा खांबाय जानायालाय ओमफ्राय दा सानजौफुनि रिदि आरो ना।
ओइ दसे रायजोआव खामानि दंलायन
दिनै ना? दिनैथ ना फैदो फुंनिफायनो नामा?
फुंनिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो ना मानोथाय
आं माथो सानजौ फुनिओंखाम जाखांनान नायनायसो खोनादों खोनादोंमोन आङो।
जानोलै
माबा फुंनिफ्राय नङासो दांलै सानजौ फुंनिफायसो होनदोंथ'
जानो-जानो आं फुङाव होसोननाय बायदि खोनादों।
माने दाथ' दैज्लां दिन नालाय फ्राय बयबो दुब्लिनि खामानि थायो नालाय।
औ
माने बे फुङावनो रायजोनिखौ मावोबा- जाखांनानै आदारथ जायो ना दुब्लिनि खामानिखौ हालौथावा माथावा जायो नालाय। ब्राय जेनबा जाखांनानै लायोबाथ फुङाव हालोवनानै जाखांनानै आराम जोलदि खामानियाव ओंखारनो हाबाय नालाय खायनो।
औ औ आ बेखौनो मैया फुङावसो होननाय खोनादों
फासाआव होनदोंमोनखोमा ओमफाय उनाव फैगासेआव लाफिनदोंखोमा ना मारैथाय। जिखुनु जोंथिंथ बेलासियावसो होना खिथाफैखादोंं खिन्थानायालाय। माने जोंथिंथ बेलासियावसोहोनना खिथाफैखादों खि थानाया
उम
हालमाजि बिथाङा माने
ना आंनासो खोनानाया बुल जादों नामाथाय आं मैया फनसो रायज्लायखादोंमोन बे हालमाजि खिन्थाहरबा।
ऐ।
फनसो रालायदोंमोन आं ओमफ्राय। आंसो खोनास्लिंखोना माखो।
जेबो नंङा लोगो
उम हाग्राल' एवगोन जाखो ना गयफोरबो गायगोन जाखो।
गयबो
ए बायनाय नामा गयया सोरनावबा बायनाय
सोरनावबा बायनाय ना मानायथाय थाजा थाजा मैयानो नुदां फुङावनो।
राज्योनि ना?
औ राज्योनि
ओम मालाय बायनाय बे अबावबा खाङासै खोमा देग्लाय।
जानो मा बायलायनांगौसै फांसे फांसे लांबानो थोथारो । मेल्ला
फांसे फांसे लांबानो थोयोरा।
उम
राज्योनि फैसाखौ जमा दोननो हायो ओमफ्राय ना
औ
फांसे फांसे लांदो न'निफ्राय नांगौबा बेजों बेदर
उम औ माबा बैयाव औ बे दा जेनेबा दाथ जोलुर खेला गेलेनो गोदान फोथार बानायदोंना
औ
बे सेर सेर सेराव फिफां गायदोंना ।
औ
मा मा फिफां गायदोंं बेयावहायबा?
थाइजौआरि दंलाबायोनो।
थाइजौआरि दङो ना
थाइजौ खान्थाल सोरबाबा गय गायदों सोरबाबा मिस्थां मा जानला मोनला अनेख बिफां लाइफां दङ।
उम सोब फिफाङानो ना गासिबो फिफाङानो
सोरनाबा सोरनाबा गय दङ।
औ औ हेल' उम दखान खुलिदों दासो नै दङ हा दासो थांगासिनो दं अ दे ।
ला ला ला ला गोसो गोरबोनि बोथोनखौ आं खौनो
जेबो नङा लोगो।
औ।
उम फुङावलाय माथो माथो ओंख्रि मोनजाखो?
फुंङावथ' जेबो गैया लोगो माने माबा आरो मोनानि दालि जहल गोजां। ओमफायो दा फुङावनो ना बाथोन दंमोन आरो।
उम
सानजौफुनि थाखाय बानायनायमोन ना बाथोना बेखौनो एसे जाग्रोबाय आरो बेजोंनो।
उम।
दा न'आव दङ'ना?
दाथ' खामानिया बोरै जागोनथाय दा खामानि मावग्रा लोगोफ्रा लिंहरो ना मायो लिंहरोबा थांनोसै ओमफ्रायो लिंहराबाथ' दा सानजौफुनि ओंखाम जाखांनायनि उनावसो जासिगोन।
अह।
दा लिंहरोबा थांनोसै दाथ' दाख्लैफोर समाव बिदिनो माबा मावगासिनोमोन बननि बन दाननाय आरो।
उम
बन दाननाय खामानि मावगासिनो। ओमफ्राय दा सान्दि गैया बन्द' जागासिनो माने बोथोरानो थिग नङाना। गैया आरो ओरैनो थाथ'नाय जागासिनो।
एह गस्ला गिसि दंमोन आनै। फोरान दोनसां मैया। मोया बिलासि बिलासि दुगैनायाव गानस्लायनो
औ दाथ' नै सान्दुंआबो दङना मोजाङैनो?
दुंखाबायना?
ओम
सानफ्रामबो सानफ्रामबो फंसे खोथाखौनो बुंबाय थायो सानफ्रामबो सानफ्रामबो
दाथ' ओरैनो हारसिं दंथ'योना? दासान्दि ना?
औ औ नोंथाङालाय?
नै आंबो दङ ओमफ्राय फंबाय दं आरो खाथियाव।
ओं
दा नै आं आलु मैगं हागासिनो आरो माने जेनेबा जोंहाथ' आइयाबो दुब्लियाव थांबाय नालाय, ओमफ्राय जोंहाथ' आफायाबो दुब्लियाव थांबाय फ्राय दा हागासिनो आरो आङो
दे होमबा लोगो। दे दोनथ'नोसै दे!
औ दे लोगो दे।
औ दे।